दे खोनादों खोनादों नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों खोनादों औ।
अ बोरायनोथां बर्थमान।
दायोथ' आङो जानाय खाजाखौ जानानै बिफां सायाव जिरायलाबोनानै दङ आर ना नोंथां बार गोजोन बारनायखाय नोंथाङालाय दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां।
ओ थिगानो दोङ आंबो नै जाखांबाय लोंखांबाय माने आरामै जिरायबाय थादों। अब्ला बे समाव नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांजों मोनसे बिसयनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय बे समाव नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ दे होनब्ला जोङो मोनसे बिसय लानानै सावरायनो बे बिसयानो जाय पलिुसन आबहावा नंगौना नङा।
औ औ नंगौ नंगौ।
पलिुसननि सायाव जोङो सावरायनो मानो होनबा जोङो नुबाय थायो जे मा होनो बर्थ'मानाव जोङो। बांसिन बेबायदि पलुउसनखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
पलिुसन होनो थांबाथ' बेबायदि गोबां रोखोमनि पलुसन दङ नंगना नङा फंबाय।
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो सयल पलिउसन, एयार पलिउसन, साउन्ड पलिुसन बेबायदिनो वाटार पलिउसन गासिबो दिनैनि दिनाव मा गासिबो पलिउसन जाजोब्बाय।
औ औ नंगौ।
द नोंथाङा बे पलिउसननि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा दे नोंथां बेलाय
बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां।
अ आ दे दे।
पलिुसाव हामला नथाङ' बुंलांबाय दै बार अक माजबाहा साउन्डनि बायदिसिनानि पलुसनखौ आं बिजनानै होगोन आरो ना नोंथां? जेनेबा जोङो सिगांनि समाव थां बिस बोसोर बेफोरबायदि सिगांनि समाव उन्दै समनि सिगां जेनेबा जोङो एफाराब मानि जेनेबा सुबुं अनजिमाबो गैयामोन। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बा गारि घरा आरो कलकारखानाफोरबो गैयामोन। आरो आबाद मावनायफोरा जोंहा बेबायदिनो। मुसखि गोग्गो मुसुखि आरो खानस्रिखि बेफोरनिफ्रायनो जोंहा माखासे नांगौ बायदि हासारफोरखौ जोङो बानायनानै लायोमोन बेफोरबायदिखौ जोङो सिगांनि सम समाव नुनो मोनोमा आरोना नोंथां आरो जोंहा बेबायदिनो गोबां रोम रोखोमनि सुबुंफोरबो गैयामोन बै समाव दा बाङनिफ्राय ब थांबोबाय जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांखौ जोङो दा नस्थ'यै दामफायनानै गारबाय। आरो गोबां रोखोमनि न' बां लुबाय जायनि जाहोनाव जोंहा मोजां बार आरो मोजां सानदुं दुंनाय अखा हानाय जोङो बेखौ नुनो मोन आरोना जेनेबा जों सरासनस्रा होयोब्ला दै गुबुंलयावहाय जोङो जेनेबा जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा आबाद मावनायाव जोङो गोबां रोखोमनि हासारफोर। जेनबा गोबां रोखोमनि हासारफोर सारनो बायदि रोखोमनि हासारफोर सारनो दैया बेफोरावनो जोंहा गोबां रोखोमनि न नांगौनि बारा हासारफोरखौ जोङो दा सारनो आरोना आरो बेजों लोगोसेनो दैफ्रा दैफोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि नांगौनि बारा नांगौनि बारा आरोना प्लास्टिकफोरखौ जोङो गारफबलाबायो। ओरैनो सावा मासिनो औ बिदिनो गारनानै दोनो आरो प्लास्टिकफोर सावो बेबायदिनो। जोङो हा प्लास्टिकनि बाहायनाया बांबोनायाव बांबोदों आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव। जोंहा दैफोरा गुबुंले जानो हमदों जायनि जाहोनाव दै गुबुंले जानायनि थाखाय जोंहा गो दै गोग्गो मोनलोङैनि जाहोनाव सुबुंफोरनियावहाय बेमार आजारफ्रा बाङो हमदों दैनि जाहोन दैनि गेजेरजोंहाय आरो बेबायदिनो जोङो नोजोर होनो नोजोर होयोब्ला नुबावोदि। बार गुबुंले जानायावहाय जोंहा बार गुबुंले जानायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गारिफोर गारिफोरनिफ्राय उखुन्दै गनाय आरो गोबां रोखोमनि कलका खानाफोरनिफ्राय बायदि रोखोमनि गेसफोर खुन्दैफोराव ओंखारनाय जायनि जाहोनावहाय बेफोरो जोंहा बार गुबुंले जानायाव गोहोम गोहोम खोख्लैयो आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंहा बार गोग्गो मोनैनि जाहोनावहाय जोंहा बेबायदिनो हां लानायफोरावहाय जेनेबा हांनि गेजेरजों हां बोनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां रोखोमनि बेक्टेरियाफोरा ओ जोंनि मोदोम। गोसारनानै बायदि रोखोमनि बेराम आजारफोरखौ जोङो लाबोयो आरो नोंथां आरो जोंहा हा गुबुंले जानायावबो जोंहा बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि प्लास्टिकफोर गारसोमनाय। बायदि रोखोमनि दाखोर दालाफोर दोनसोनाय बेबायदिनिफ्रायनो जोंहा हा गुबुंलेफोरखौ जोङो नुनो मोन जानायखौ नुनो मोनदों आरोना जोंहा बेफोरखौ जेनेबा जोङो जे ओं। गाज्रि खालामबाय हय थिग जोंहा बेफोरखौ फोसाबनायनि मोनसे राहा लामाबो थानांगौ। जोङो साननानै लानांगौ जोंहा बेनो जोंहा जेनेबा आबहावायानो जोंनि सुबुंनि थांना थानायखौ गोरलै। खालामनो हायो गोरलैयैनो मोननोबो हायो। जायनि जाहोनाव जोंहा बेजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दङ जोङो बेखौ जोथोनै लानो नांगोन। जोथोनै लानो नांनायाव जोंहा बि मावनांगौ गोबां खामानि दङ सुस्रांनांगौ गोबां खामानि दङ आरोना नोंथां।
जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगोन फांसे दानफायोब्ला जोङो जेनेबा बिसदाल दसदाल बिदि गायनांगोन आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हाफोरखौ ना जानला मानला जोङो जावखाया हाजो हालाफोरखौ जोङो जावखानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जोङो जावखाया लासेनो जोङो बेफोरखौ दोननानै मोजाङैनो जोथोनै दोननो रोंनांगोन आरो बेजोंनो जोंहा नांगौनि बारा गारि सुबुं अनजिमाया दा गारि सालायबाय जोंहा ओ हायोब्ला खम खालामनानै माखासे बिथिङाव जोङो इलेकट्रिक कार फोर सालायनांगोन बेफोरबायदिजों जोंहा साउन्डफ्राबो इफेक्ट जाया बांद्राय बेजों लोगोसेनो जोंहा बार गुबुंले जादों बार गुबुंले जानायावबो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओ खम खालामनांगोन गारि सालायनाय बायदिसिना नांगौनि बारा ओ बुस्थुफोरखौ खम खालामनांगो आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो दसे समाव दसे समब्लाबो आङो बे पलुसनफोरनि बागै एसे बिजिरनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
अ हागोन नोंथां नोंथाङा जेबो नोंथाङाबो बहुद बेबायदि पलिउसननि बागै गोथौ बाथ्राफोरखौो होनबाय थारैनो नंगौ दिनै दिनाव जों नुनो मोनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखायनो दिनै गासै बिथिङावनो पलिुउसन जादों
औ औ औ
दै बार बेबायदिनो हा गासै बिखोआवनो नंगौना नङा गासिबो सायावनो पलुसन जाजोब्बाय आरो बेफोरखो पलुसनखो जोङो मानसि जानानै जोङो मा खालामनांसिगोन जोङो मिथिबाय जेब्ला जोङो बे पलुसनखौ होब थानो थाखाय जोङो माखासे माबाफोरफोरखो जोङो माबा स्टेपफोरखो जोङो लानांसिगोन आरो
औ औ औ औ
मानो होनबा दिनै गोबां बेबायदि फेक्ट्रि कम्पानि इन्डास्ट्रिफोरा बांसिननिख्रुइ बांसिन बांबोदों मानो होनबा मानसिया बांनायजों लोगोसे मानसिया मा होनो थांना थानो थाखाय गोबां बेबायदि मुवाफोरफोरखौ नांगौ जाबोबाय
औ औ
आरो जायगाफोराबो दिनै आंखाल जालांदोंसै
औ औ औ
दिनै बेफोरनि गेजेरजों कार्बन डाइमन' अक्साइड बेफोरनि कार्बन डाइ अक्साइड बेबायदिनो मिथेन बेबायदि गोबांफोरा सालफार डाइ अक्साइद बेफोर मा होनो गेसफोरा दिनै मा होनो फेक्टर्रि कम्पानि इन्डास्ट्रि कलकारखानाफोरनिफ्राय गोबां बेबायदि ओंखारबाय थादों
औ औ औ
आरो गोबाङानो दिनै बेफोरनि गेसफोरनि गेजेरजों सोरबा खर' सानाय सोरबा जोरबा सानाय आरो सोरबायाथ' दिनै बेबायदिनो बेमारफोरजों थैलांदों
औ औ औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि दिनै जों नुनो मोनो एसिड अखा नंगोना नङा
औ अ औ
दिनै बेफोरबायदि हायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि दैफोराबो दिनै मा होनो पलिउसन जालांदों
औ औ औ
आरो जों जोङो नुनो मोनो जेब्ला टाउनफ्राव सिटिफोराव थाङो मा होनो गोबां बेबायदि जानाय लोंनाय पेकेटफोरख माबाफोरफोरखौ मानसिफोरा जि टाउनखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाख दै बोहैलांनो थाखाय ड्रेन बनायना होयो बे ड्रेनावसो गासिबो माने गारनायखौो जों नुनो मोनो
औ औ
जोङो दिडिसिप्लिनस मेेनटेेनस खालामनायखौ नुनो मोना आरो मानसिफोरनि माबायाव मावनाय दांनायफोराव
औ
बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन बेफोर गासैखौबो जोंनि गामि ओरि ओनसोलनि सखाफोरबाबो दुखानफोरबाबो बेफोरावबो जोङो मा डासटबिन दोननांसिगोन डास्टबिनफोरखौ दोननानै मा मोनसे जायगायाव मानसिफोरफोरखौ बेबायदिनो जानाय बिस्कुट पेकेटफोरखो कागजफोरखौ मा द खियाव दोननानै बेखौ सावनाय जों बेबायदि खालामनांसिगोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
गाव गावनि गामि ओनसोलफोरावबो लामा लामा बेबायदि डासबिनफोरखौ दोननानै मा होनो बेबायदिनो जानाय बिस्कुट माबानि बेफोरखौो जोङो मा खालामनांसिगोन बेफोराव दोननो होनाय बेबायदि माबाफोरखौ जों लानांसिगोन
औ औ नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
आरो बेबायदिनो दंफां लाइफां गायनाय बिफां गायनायनि गेजेरजोंबो जोङो
औ औ औ
से मोजां बेबायदि मा होनो मोजां बेबायदि प्राकृतकखौ जों मोननो हायो मोनसे मोजां बारखौ बेबायदि अक्सिजेनखौ जोङो मोननो ह यो मानो होनबा गोबां बेबायदि मोनसे इन्डास्ट्रि मोनसे कम्पानि बानायनो थाखाय फेक्ट्रि बानायनो थाखाय बेबायदिनो गोबां दुइस' बिगा तिनस' बिगा बेबायदि हाग्राफोरखौ दंफांफोरखौ दानस्रायनानै माने बेयाव खम पानि इन्डासट्रिफोर बहायदों
औ औ औ
दा बेफोरबायदि जायगाखौ फोसाबनानै माने बेबायदि मोनसे गाज्रि बेबायदि गेस ओंखारनाय माबाफोरखौ बहायदों आरो जों हानायमानि दंफां गायनायखौबो जोङो लालांनांसिगोन मानो होनबा
औ औ
दंफां लाइफां गैयिनि थाखायनो दिनै दिनाव बेबायदि अखानिबो दैनिबो गोबां समयसा जाबाय
औ औ नंगौ नंगौ
दिनै आबादारिफोरा बहुद सैस नो गोनां जादों भुगिनो गोनां जादों मानो होनबा बोथोर बायदियै सम बायदियै बेबायदि अख आंखाल
औ औ नंगौ नंगौ
आरो बेबायदिनो मा होनो एयार पलुसन बेखौबो जों हमथानो थाखाय मा खालामनो हायो दिनैनि दिना मा होनो बुहुत जौगानाय मुगा जानायलाय जोङो। बेबायदिनो। माखासे पेट्रल डिजेलनि गारिफोरफोरखौ जोङो बाहायनायनि अनगा जोङो हायोबा। माखासे पलिउसनफोरखौ जोङो हमथानो थाखाय जोङो इलेट। ट्रिक बेबायदि भेहिकेलफोरखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां जागोनदां आं होननानै सानो आङो।
अ नंगौ नंगौ नंगौ।
मानो होनबा जेब्ला जोङो गुवाहाटीआव थाङो अब्ला जों नुनो मोनो। दिनै गासै सिटि बासनो इलेक्ट्रिक भेहिकेल जाजोब्बाय।
औ अ अ अ।
बेयाव बेबायदि साउन्ड पलिउसन गैया एयार पलिुसन माने। जेबो गैला माबा
औ औ औ औ औ।
बेखायनो जोङो हायोबा बेबायदियै नाजानानै जोंहाबो। बिबान दङ आरो जोंबो हानाय मानि पलुसनखौ जों हम। थानो थाखाय आरो खमायनो। थाखाय जोंबो बेबायदि मा होनो स्टेपखौ लानो हायो आरो अब्ला जाहा समाबो। जाबाय आरो। आं मिथियै बेबायदि माखासे पलिउसननि बागै नोंनिफ्राय अबिगथा आरो। परामर्स'खौ मोननो हानायखाय नोंथांखौो बे समाव बुहुद रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम बेराद आंनि अननाय आरो नोंनि मोजां बाथ्राफोरखौ आङो। गोसोआव लानो हानाय बिराद गोरलैयै बुजिनो हानाय मोजाङै नोंथाङा आंनो बि नानै होबाय गोरलै रावफोरावनो नोंथाङां मिथिनो मोननाय बाथ बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो बिजिरनानै होबाय। बिनि थाखाय आंङो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरदों आरोना नोंथां।
अ दे दे नोंथां दे।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो बेयाव दोन्थ'सिगोन औ।